हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ मा खालामबाय दं नोंथां?
नै दासो जेरायदों दसे ओंखाम जाखांना।
अ आं फन हरनायनि जाहोनखौथ' नोंथाङा मोनथियाखै खोमा ना?
औ देलाय बुंलाय।
आं माने बै दासान्दि आथिखालनि समाव बै उन्दै उन्दै गथ'फोरा जानबुंआव ओरैनो समनि खायसे गोनांथिफोरखौ मोनथियालासिनो ओरैनो हगारहरबाय थानायनि बागै रायज्लायनो होननानै सान सानदोंमोन नोंथां।
देलाय
नोंथांनि बादिब्ला बे दानि जुगाव जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोर बिसोरनो जे बिमा बिफाफोरा उन्दै समावनो उन्दै बैसोआवनो जानबुंफोरखौ बायनानै होयो।
औ औ
जानबुंआव मा मा थायो मा मा मावो बेफोरखौ जेबो उदिस लाया खेल लायालासिनो हगारना हायोना।
औ औ
फोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर ओरैनो साननायफोर दंबा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बेफोरथ' बिदिनो ओ दा बेफोरबायदि बिमा बिफाफोराबो होनो नाङा बिसोरनो गथ'फोरनो उन्दैबसो बैसोआव। आरो दा जेरै नुनाय बायदिबा बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरा मबाइला ओ जानबुंफोरखौ लानानै एसे गाज्रि लामाखैसो बांसिन थांनाय बायदि नुनो मोनो। इफोरबायदिनो बिसोरनि बेयाव बिमा बिफानिबो गोबां दाय दं। आरो बिसोरबो सेंग्रा सि ख्लाफ्राबो दा जानबुंखौ एसे मोजां लामायाव बाहायोबा मोजांसिन जायो आरो
औ बेनिफ्राय ओरैनो नों थांङा माबाफोर जेनेबा प्रब्लेमफोर जानाय बा खायसे खामानियाव बाहायनाङै खामानियावबो बाहायजानाय बेफोरबायदि नोंसोरनि गामि ओनसोलफोराव ओरैनो नुयो नामा नोंथां?
औ औ जों गामियावबो गोबां दं बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर। बिसोरखौ जोंथ' गोबां बुङो बेफोरबायदि दामाव होनना नाथा थाय दानि जुगनि सेंग्रा गथ'फोरा आरो बहा मानिनो जोंनि बाथ्राखौ
औ बेबो मोनसे
ओरैनो बे जानबुंखौ जुदि खायसे मोजां खामानिफोराव जों जुदि बाहायनो सानोब्ला बेफोरावबो बाहायनो हायो नामा नोंथां?
औ औ जेरै जानबुंफोरखौबो जोङो गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै दा लेखा फरायनायावबो जों दा जि बाइसा नांगौबायायदि सोंनाय फिननायफोरखौ नागिरजोबनानै मोनो गोबांखौनो मोनो आरो माबाफोर जेरै जोंनियाव सोंलुफोर फैबा फरायनायनि दिगावबो बेफोरबायदियावबो जों गोबां राहा मोनो आरो जानबुंजों
ओरैनो आंनि साननायफोरखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायना होनि आरोना
औ औ देेलाय
ओ माने जिथु आथिखालाव बिमा बिफायाबो बांसिनानो एसे सेंग्रा सिख्ला बैसोनिनो नालाय गोदान गोदान गथ' गथायफोरनि बिमा बिफाफोरा आंनि आन्दाजाव आंनि नोजोराव बेफोरनाबो बिसोरनाबो एसे गोरोन्थि दं आरो ना
औ
गाव गाव गाव जानबुंफोरखौ बाहायनानै ओरैनो न'आव जिरायना थाबाय थानोसै। बेफोरखौ नायनानै गावसोरनि फिसा फिसौफोराबो बिदिनो बिमा बिफाफोरबायदिनो बिसोरबो गुबुन गुबुनहाय गावबा गाव नायनानै थानोसै बिदिनो ले लेखा फरायाव गोसो अरा आरो खायसे खामानियाव गोसो अरा बिदि जालाङो आरो।
औ औ
औ बेनिफ्राय ओरैनो नोंथांनि बादिब्ला बे जानबुं जानबुंफोरनिफ्राय माबाफोर बेरामारफोर बिदि फैनायनि चान्स थायो नामा?
औ बेबादिथ' गोबां नुनो मोनदों दासान्दि। जेरै बाराद्राय जानबुं नायबाय थाबा मेगं मेगननि नुनायफोराबो एसे एसे खमायलाङो आरो जेरै सिं गंनाय बेफोरबायदि गोबां बेराम नुनो मोनो। जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोरावनो जों गोबां नुनो मोनदो आरो। दा नोंथांमोननि खिबो बेबायफोर बेबायदिफोर दंबा एसे बुंनानै होदो?
मानि रां रुफाफोरखौबो बे मबाइलाव एकाउन्टनि जोहै बिसोरो जानला मोनला खरसा खालामलाबायनायखौबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरो। ओरैनो नोंथांमोननि जों बेफ बेफोरबायदि माबाफोर जाफेरदों नामा जे गथ'फोरा सोरनिबा बिमा बिफानि बेंकनिफ्राय फैसा खरस खालामनाय बा सोरजोंबा खावनानै लांजानाय बे अनलाइनावहाय बिदि माबाफोर मोनथिनो मोनदों नामा नोंथाङा?
औ बेबादिथ' मिथिनो मोनदों मोननाया जेरै दासान्दि गथ'फोरा गेमफोर गेलेयो नङा होमबा? जेरै आथिखालाव गोबां गेम दं जेरै पाबजि, फ्रि फायार बेफोरखौ गेलेनानै बिस बिसोरो बेयाव फैसा सोनायफोरबो नुनो मोनो। आरो जेरै सोरबाफोर जुदि मायबा मायबि लिंकफोर हरलाबायो जानबुंआव बेफोरखौ थुला बायनायफोरावबो गोबां बिदिनो बेंक एकाउन्टफोरनिफ्राय फैसा दानजानाय खोनानो मोनदों आरो।
औ ओमफ्राय बेफोरबायदि खायसे गाज्रि बे भाइरास बा बे सिखाव जानाय बेफोरनिफ्राय ओ बासिनो थाखाय ओरैनो माबादि आगानफोर लायोब्लाथाय बा माबादि बेफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय राहा लायोबाथाय जों बारगनो हायो नोंथाङा एसे बुजायनानै होनो हागोन नामा?
बिबारफ्राय बार ग'नोबा दा जोङो जेरै जानबुंफोराव बिदिनो जेरै एननिमास कल बुङो बेफोरनिफ्राय जुदि बारग'नोबा एसे बाङाय सांग्रां जानांगोन आरो गावबा गावनो जेरै गथ'फोरा जुदि बेफोरबायदि ओ मिथि रोङि कल मोनोबा बेफोर कलखौ बिमा बिफानाव सोंवालासिनो दा थिखांथों। आरो बिमा बिफाफोराबो एसे बाङाय जोथोन लाबानो जागोन आरो बेफोरो खामानिया बिमा बिफानि सायावबो दं बेफोरो आरो गथ'फोराबो जुदि एसे थिरांथा लानानै नायो मबाइलफोरखौ। होमबाना एसे रैखा मोनगोन आरो बेफोरनिफ्राय।
अ नंगौ नोंथां नंनायालाय। बेनिफ्राय आं माने आथिखालाव ओ-एसे मबाइलनि थाखाय बे जानबुंनि थाखाय एसे। ओ-मोनसे दखादख जानायखौ नुनो मोनदों। बे जाहैबाय मा नोंथां? बे उन्दै उन्दै गोरलै बैसोनि गथफोरा। बे खारटुन फुट थ्लाफोरनि जे भिडिअफोर फैयो। मोसानाय मेथाइ खननाय बे गुबुन जाथिनि बे ओ-गुबुन रावफोरनिफ्राय जिथु भिडिअफोर नायो। अब्लाना माने। गोरलै गोरलै गथ'फोरा जोंनि गावनि रावखौ सोलों अनगायै गुबुन माबा माबिसो रायजलायनायखौ नुनो मोनो आरो। दानि जुगाव माने। ओमफ्राय बे गथ'फ्रा थाबै रावफोरखौ रायज्लायनो रोङा जायो।
औ
नो गोबाव सम लायो बेफोरबायदि जोंनि। गामि ओनसोलफोराव आं नुनो मोनदों।
औ
बिदि नोंथांमोननि जायगाफ्रावबो माबाफोर नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ जों गामियावबो दं बेफोरबायदिनो जों गामियावल' नङा गोबां गामियावनो दं आरो जेरैबो बेबायदिखौ दाना नुनो मोनो गथ'फोरा जुदि एसे गाब नाय खोनन्थिबानो बिमा। बिफाफोरा बे जानबुंखौ होनानै। सो दानिया सिरि सिरि दोनो आरो सोरबाफोर जुदि एसे। फरायनानै बोरैबा बानाय मोनबानो बेफोर। खौ बेफोर गथ'फोरनो जानबुंखौसो होन दसे दसे नायथ' होननानै बुङो आरो बिमा बिफाफोरा गावसोरो। बेलेग खामानियाव बाङाय बेस्थ' जाना थायो आरो बेफोरबायदि जामुंफोरखौ गथ'फोरनो होनानै बेनिखायनो गथ'फोरा गावनि निजेनि बिमा रावखौ रोङा जालांदों। रोंनाया रोङो नाथाय एसे सम लायो आरो बुजिनाय लिर फरायनायफोरावबो एसे गोबाव सम लानो लायो बेनिखायनो बिमा बिफाफोराबो एसे साननांगौ जायो आरो बेफोरनि।
ओमफ्राय नोंथां बै जानबुंनि जोहै। ओरैनो जों दा- दानि जुगाव रां रुफाफोर खामायनायनि माबाफोर लामा दं नामा नोंथां? माने जोंनि मुलाम्फा जाहोनो हानाय बेफोरबायाददि लामाफोर दं नामा नोंथां? नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायनानै होलाय।
दा जानबुंफोरजों बेबायसा एसे मुलाम्फा मोननाय हिसाबै गथ'फोरा एसे सोलोंथाइनि बागै एसे नायनांगौ आरो जानबुंआव। सोलोंथाइ जेरै दा। उम मा बुङो बिदिखौ? जेरै ट्रेदिं औ बिगा जेरै ट्रेदिं होनाय दं बे बेफोरनि बागै जुदि गथ'फोरा एसे मोजाङै गोसो होनानै ओ सोलोंनो नाजायोब्ला बेफोरनि बागै एसेफोर सोलोंनो हायो आरो। जेरै बबावबाफोर मो जां मोजां कम्पानिफोराव जुदि इनभेस्ट खालामनो हायो बेफोरबायदि फिउसार प्लेनिंनि बागै जुदि एसेफोर गावसोरनो सानोबा गथ बिमा बिफाफोराबो जुदि बेफोरखौ फोरोङो होमबाना गथ'फोराबो एसे बेफोरखौ नायनानै एसे मोजाङै मिथिना लानो हायो आरो।
माने जों अब्ला दानि जुगावहाय जानबुंजों मोजां लामायावबो थांनो हायो गाज्रि लामायावबो थांनो हायो जाहैबाय आरोना?
औ औ औ।
गावबा गावनि साननायनि सायावसो आरोना। सोर माजों थाङो। बेयो बिदिब्ला जों दिनै बे जानबुंनि बागै एसे रायज्लायबाय आरोना?
औ औ औ।
औ दे एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दे।
एसे समाबो लावबायना।
औ जे
दे दे सार।
दे नोंथां दे उम।